खुलुमबायनो
औ नोंथां खुलुमबाय
औ बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनो थाबाय
अ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गोजोम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानियाव बेस्थ नामा
ओंहो नोंथां आं ओरैनोसो दङ नोंथाङा मानोबा फन खालामनाय जादोंमोन आंनाव
अ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोनना
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे
औ औ आङो जोंना बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो मिथियो जोंहा दङ अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायजों साम बेबायदिनो गोबांथार दङ आरोना ओमफफ्राय दायो आङो नोंथांनो ओ अनलाजों दाउ संनायनि प्रसेसखौहाय आङो एसे सावरायनोसै
उम उम जागोन दे
जोंहा जोंहा अनलाजों ओ दाउ संनो थाखाय जोङो ओ दाउ बेदर नांगौ जायो आरो आरो लोगोसे जोङो ओ मा होनो माइरं नांगौ जायो आरोना
ओंख्रि
जोंहा गिबियावनो अनला बानायनो थाखाय एबा संनो थाखाय जों माइरंखौ ज जखानि लानानै टिमि गेजेरसे बा मानसिखौ नायनानै आरो न'खरनि सोद्रोमाखौ हिसाब खालामनानै जोङो माइरंखौ सोमनाय जायो ओमफ्राय इखौ सोमनानै जोङो बिस मिनिट बा आधा घन्टाफोरबो सोमो आरो सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो गुरै जानानै थानाय बायदि आरोना ओमफ्राय बे खौ उनावहाय सोमखांनानै जेब्ला टाइम जायो आधा घन्टासो अब्ला बेखौ बोखांनानै सरनाय जायो आरो दैखौहाय गारनाय जायो सरनानै बेखौ जोङो ओ देनाय जायो आरोना गेब्ले होनाय जायो जोंथ बेखौ थबसियावबो देयो आरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओ मा होनो ग्राइडार आजिखालिथ ग्राइडार ओंखारबाय नालाय मेसिन कारेन्टवहायो बेखौ मेसिनावहायो माबायो आरोना होनानै बेखौ गुन्दै खालामो बा बिदि गैयाब्ला जोंहा दोरोङारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थबसियाव देयो बा सोरबा उवालफोरावबो देयो आरोना बिदिनो देनानै बेखौ गेब्लेबहोनाय जायो गुन्दै मिस मिस जाजासे पाउदार जानाय बायदि बेखौ ओ बा पाउदारबो जाद्रायाबाबो जेनेबा गेब्लेहैयो आरोना बेखौ ओमफ्राय जोङो बेखौ बिदिनो गेब्लेहोनानै लानाय जासिगोन ओमफ्राय गुन्दै खालामनानै बेनि उनावहाय जोङो दै जानगोन आरोना अनला संनो थाखाय जोङो दै जाननाय जायो ओमफ्राय बेयावहायो जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो माबाखौहायो अ अनला जेनेबा अनलाखौ जोङो माबाखौ माइरंखौहायो मा होनो देनानै लाग्रोबाय आरोना फाउदार ओमफ्राय दानिया जोंहा बेदरजों सङो नालाय जोङो बेदरखौ दाउ बेदरखौ जों गोदानानै आरामसे सुनानै माने बेखौ जोङो उनावहाय ओ साराय फुदुंनानै बेखौ जोङो थाव संख्रि बानलु होनानै सेरनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो। जों मस्ला मस्लिफोरखौबो जोङो मोजाङै होनानै लानाय जायो ओमफ्राय बे खौ जोङो ओ बिनि ओ दै रानजासिम जोङो बेखौ मोजाङै एवदबनाय जायो आरो। एवदबग्रोनानै मस्ला मस्लि होनानै ओमफ्राय उनावहाय बेयाव मोननायनि। थाखाय बेदरा जेन गुरै जायो मोनो बिनि थाखाय जोङो दै होनानै। होनाय जायो जखानि नायनानै। ओमफ्राय उनावहायो मा होनो। माबा दैखौ जेनेबा जोङो अनलाबो होगोन नालाय बेयाव एसे बुरजा होनानै लानाय जायो आरो। ओमफाय उनावहाय बैखौहायो जोङो मा होनो। जे बेदरा जेन जेब्ला गोदौनानै बियो। माबा जायो गुरै जायो आरो अब्ला जोङो माबाखौ हायो। औ देनानै लानाय बे माबाखौ सारफ्रावनानै होनाय जायो आरोना। जाहाथे बियो लद्रा खायै बायदि ओमफ्राय बेवहाय जोङो मा होनो खारैबो होयो आरोना। एसे एनो ओमफ्राय बेयो बेखौ जोङो आरो दसे सम आराम मोजाङै गोदौ होबावनाय जायो आरो। जेन मोजाङै मिलाय मोदोमनाय बिनि एरमाया ओंखारनाय बायदि आरो अनला माबाजों। बेदरखौ जों हायो माबाखौ जों होखांनायनि उनाव दसे जोङो। गोदौ होबावनाय जायो मोजाङैनो पास मिनिटसो बा बिदिनो सय मिनिटसो ओमफ्राय बेवहाय जोङो। ओ मोदोमनायनि थाखायहायो मा होनो उनावहाय मोनब्ला। खांनोसैब्लाथाय जोङो बिदिनो दुन्दियाफोर बा सिजोन समाव आरो मोनोब्ला दुन्दियाफोर गंगार दुन्दियाफोर जों सिफ्लेनानै एबा। हानानै बेयावहाय होनाय जायो आरो जेन बियो मो मोजां जानायाव मोजां जानाय बायदि बेखौ रस मोनजानाय बायदि मोदोमफ्रु मोदोमनाय बायदि आरोना। ओमफ्रायो बिदिनो सङो आरोना आङो ओमफ्राय आरो जोंहा दं। ह बावो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जेनेबा हमनानै ला मा होनगोन नारजिजों अमा आरो ना नारजिजों अमा संनायखौ नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ।
औ औ।
दा जोंहा नारजि संनो थाखाय जोंनो नारजि नांगौ जायो नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना। फाथो बिफांनि ओमफ्राय जोङो बिलाइफोरखौ खानानै फोराननाय जायो बेखौ फोरानोब्लानो अब्ला बियो नार्जि जायो ओमफफ्राय बेखौ जों संनो नागिरोब्लाथाय बेखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो। ओमफ्राय सोमनानै बेखौ गुरै खालामनाय जायो ओमफ्रायो। बा बिनि गोखाफोराबो खारो आरो सोङोब्ला एसेबो। एसेब्लाबो बेखौ नार्जि दोलो संनोब्लाथाय जोङो दैयाव सोमगोरोना दोननाय जायो आरो। ओमफ्राय फारसेथिं जोङो अमा बेदरजों सोमगोन नालाय ओमफ्राय। बेखौ नारजिखौ जोङो माने बेखौ। गेब्लेहोग्रानै लानाय जायो आरो मा दैया दै होनानै दैखौ फुदुंनानै जे ला दैैया गोद अब्ला जोङो बे नारजि सोमनानै दोननायखौ उनाव। होखांनानै मा होनो बेयाव दै गोदौनायाव होसननाय जायो आरो। ओमफ्राय खारै होनाय जायो खारै होनानै बि खौ गोदौ होनाय जायो बेयो गेब्लेजासिम ओमफ्राय गोदौ गोदौनानै बियो गुरै जायोब्लाथाय जोङो बेखौ सागंजों सानाय जायो आरोना। सागंजों सानाय जायो ओमफ्राय बे बेखौ सानानै बिदिनो गे्लेहोनाय जागोरसिगोन आरो ओमफ्राय बेराफारसेथिं जोंहा अमा बेदरखौ अमा बेदरजों संगोन नालाय अमा बेदरखौहायो सुनानै लानानै थाव सेरनानै बानलु सामब्राम होनानै जोङो बेखौ मोजाङै एवदबनानै लानाय जायो मस्ला मस्लि होनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेदरखौहायो मोनहोनो थाखाय दै होनाय जायो आरोना ओमफ्राय उनावहाय बेखौ मोनजासिम जोङो मोजाङै दै होनानै फोरान दैखौ फोराननानै बेयावहाय उनावहायो जों नारजि दोलोखौ लुदेरनाय जायो आरो अमायावहाय अमा बेदराव हायो ओमफफ्राय बिदिनो दसे गोदौ होबावनानै बेखौहायो जोङो जानो थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरो औ आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुङोब्ला बुंनो हागोन
गोजोननाय थांबाय नोंथांनिसिम नारजि अमा आरो अनला दाउखौ संनायखौ फोरमायना होनायनि थाखाय माबोरै सङो बेफोरखौ खोनथा होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आङो जोंनि बर' हारिनिनो दोरोङारि ओंख्रि बे साम' सबायाइखौ मानि सङो बेनि बागै एसे फोरमायना होलांनोसै मारै संनाय जायो जोंनियाव औ साम' सबाय संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांगौ। साम' आरो ना साम'खौ जोङो दैमा दै एबा बाजारनिफ्रायबो मोननो थाङो दाथ' गोबां बाजारावबो फाननाय नुसै बेफोरखौ साम'फोरखौ। गोदोनि समावथ' जोङो दैयावसो लायोमोन दैयावसो खननानै लायोमोन गोदोआव। गोदोनि समाव बिदिनो जोङो साम'खौ खननानै लाबोनानै जेनेबा दोननै जागोनबा जों सानसे सिगां लायखानांगौ जायो आरोा अखानायनायै जागोनबा जों एनि सानसे सि गां लायखानांगौ जायो मानो सानसे सिगां लायनायनि जाहोनानो जाहैबाय साम'आ बिराद मैला ना बेखायनो जोङो बिखौ दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ जायो आरो ना मोजां सुनानै बिनो मैग्लाफोरखौ गगारहोनो थाखाय साम'आथ' दैयावसो लेखा लिरो नालाय। बिदि होननानैथ' जों मिथिखागौ ओंखायनो बिनि मैला बिराद मैला लेथ्रा बिदि थायोना। बेखौ गासिबो गार गगार होजोबनो थाखाय जोङो दैयाव माबायो आरोना दैयाव सोमना दोनो। सानसे सिगां लायखानानै दैयाव सोमनानै दोननानै। अखानायैहाय जदिनखालि जों जानो नागिरदों ओइदिनखालि जोङो साम'नि दाखोनखौ गारजोबखानानै साम'नि खिथुखौ दान दाननानै लानोसै मोन आरो ना खिथुखौ दानखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ साम'खौ दोफ्राव माबाजानाय जमा खालाम ज' दोननानै जोङो बेखौ बिराद फुनाय जायो फिननै फिनथामसो फुयो आरोना फिनायनि फुननानै फुनानै बेखौ गोजोन खालामो जोंलाय लाय़ साम'आ बिदि खालामो आरोना फुखांनायनि उनाव आरो खसे खेनसे सुनानै जोङो बेखौ दै होनानै लेबु लेबु खावसे सैसेसो होनानै जोङो आरो आधा घन्टा एक घन्टासो सोमनानै दोनबावो आरो ना। लेबु होनानै जाहोनानो जाहैबाय लेबुआ मैला अर ख'यो होननानै मिथियो बेखायनो लेबुखौ होदेरबावो आरोना बिनि मैलाया आरोग बावनायनि थाखायसो गोबां मैला दं बिसोर गजोबनो थाखाय जानायाव नङाबा मोनजागोन ना जोङो बेनि थाखाय आरोना बेखौ लेबुजों सोमना दोननानै जोङो सबाइखौ जगार खालामनानै लाखानो हायो सबाइखौ जगार खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो सबायाइ नांगौ सबायखौ जों गोदोनि समाव न'आवबो बानायोमोन न'आवबो गायनाय जायोमोन दानियावथ' सबाय गायनायफोरखौ बारा नुनो थांला टाउनावथ' गै मिखाया गामिफ्राव एफा एनै नुनोसै आरो ना। दासिमबो आरो सबायखौ सबाय बेखौ जोङो। मायाव जों जेसेबां जागोन जेसेबां मानसि साब्रै साबा बिनि जखा लानानै जोङो। एसे होद होसै सारायाव। ओमफ्राय हासिब एसे फिसा बिदिनो हासिबजों। बिदि एरो आरो ना। एरनानै जेब्लाहाय मोनो बियो सबाया मोनहां जायो जाजानाय बायदि जायो। अब्ला जोङो बेखौ खांनानै गुसु खालामनोसै।
उम
उम हो खालामनानै जेब्ला गुसु जायो अब्ला जों होख्रेमनानै होख्रेबनोसै आरो ना होख्रेबनानै। बिनि माबाफोरखौ बिखबफोरखौहाय जोङो जावगारनोसै। बिनि दाखोरफोरखौ सबायजों होख्रेबनानै जे दाखोर ओंखार। बेखौ जावगारनोसै आरोोना जावगारखांनानैहाय जोङो बेखौ सुनानै लानोसै फिननि फिनथामथ' सुनोसै सुनानैहाय दो नङाबा कुकारफ्रावहाय जोङो जाननानै लानोसै आरोना जाननानै बिदिनो कुकारफ्रावबाथाय माबा गाबहोनोसै सै नङाबा दोफ्रावबाथाय बेसेबां दुइैदों बेखौ नायनोसै आरो ना ओ माबा रुनायावनो जों खारैफोरखौबो होनानै लाखानो हायो माबा उनावहाय साम'जों होसनबाबो होनानै लानो हायो आरोना ओमफफ्राय बिनि उनाव खारैखौबो होखानानै जोङो र रुनोसै मोजां ननो जेब्ला गेब्लेयो अब्ला जोङ सागंजों सानोसै आरो ना? साखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय दोआवनो दोनथ'नोसै दसे। बिनि उनाव जोङो जे साम'खौ माबादोंमोन। मा होनो लेबुजों सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ मोजां फिनै फिनथामसो आरो। हफिननानै जोङो सारायाव मोजां एवनोसै एवनानै एसे दै होनानै एवो आरो ना? ओमफ्राय जेब्ला साम'नि दैया रानो अब्ला जोङो सबायखौ होसननोसै
औ
जों जे सबायखौ माबा खालामनानै सानानै लादोंमोन जगार खालामनानै बेखौहाय जों सै आरो ना ओमफ्राय होसननानै होसनखांनानै जोङो मोजां गोदौ होनोसै खारैखौबो होखाबाय नालाय जों खालि गोदौ होनोसैल' आरो ना गोदौ होनानै जोङो सबायखौ खोबनाङा माने खोबबाथाय गोदौफैयो आरो एसे एरबायबो थानांगौ जायो एरजाबा नाथाय सबाया गोदोनानै थायो आरो गाहायावनो जेरै अनला ओंख्रिया गोदोयो इदिनो सबायाइाबो गोदोनानै थायो ओंखायनो एरबाय थानांगौ जायो बेखौ एरखा एरनानै जोङो मोजां गोदौहोबानानै जोङो बोथोरजों हिसाब जेरै गोजां बोथोराव दुन्दिया मोनो बेखौ जोङो होनो हाबाय सबाय ओंख्रियाव बेजों लोगोसे एसे गरम बोथोरावथ' जों दुन्दिया मोना बेखायनो जोङो गंगार दुन्दियाफोरखौबो होयो गरम बोथोराव ज' जों गंगार दुन्दिया नाबा दुन्दियाफोरखौ खानानै लानानै मोजां सुनानै एसे फिसा फिसा हाफ्लायनानै नङाबा बस'नानै होहरनो हाबाय आरो ना
औ
ओ बिफ फोरखौ गंगार दुन्दिया होनाबा दुन्दियाखौ होखांनायनि उनावहाय आर फिन खेबसेबाव जों बेखौ दसे गोदौ होबावनोसै एरनानै एरनानै मोजां गोदौ होबावनानै हाय जेब्लाहाय जानो बायदि मोनो बियो मोजां मोनो अब्लाहाय जोङो सबाय ओंख्रिखौ जानो हाबाय आरो ना बेनोमोन जोंनि बर' हारिनि ओ दोरों